आं
हेल'
औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां
औ औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथां औ
औ-औ नोंथां जों होनबा मोनसे ओ टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन ओंखायनो सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन।
औ-औ। जोंनिया टपिकआ होनोब्ला जोंनिया माने बर'फोरनि ओ बार थोन नाफाम नाफामखौ माने माबादि दि बानायो गोदोनि समाव माबायदि बानायोमोन आरो दााबायदि समाव माबायदि बानायो। आरो दानि नाफामा माने दानि बेलायावहाय माबायदि जौगालांखो। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ जागोन नोंथां। नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मोजाङैनो मिथि खायो आं मोजांहै माने थिखां खालामनायनि गोनांथि गैया सानो आरो आं अब्ला बो आं नाफाम बानायनि नाफा मा बुस्थु नोंथाङा मोजाङै मिथिखागौ आरो माने। बेजों लोगोसे दा जेनेबा नाफामा अब्लाबो आं फोरमायनसै नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद गोनांथार एसे जाग्रा मुवा आरो।
औ-औ।
नाफामखौ जोङो बानायनो थाखाय मोननैसो स्टेपखौ जोङो फल' खालामनांगौ जायो। जेरै फार्स्टआवनो जोङो ओ ना गोराननि गोनांथि जायो। आरो बेजों लोगोसे मोननैसो मुवा जेरै थास' बिसं ओ बायदि मुवाखौ जोंनो गोनां थि जायो आरो गिबियावनो जोङो ओ फिसा जि जोङो दैमा दैसाफ्राव मोननाय ना जेरै ना मावा ना फिथिख्रि ना गोरि बायदि रोखोमनि फिसा फिसा नाफोरखौ जोङो सायनानै सान्दुङाव मोजाङै फोराननानै लाग्रोनाय जायो। खोनादोंना नोंथां?
औ-औ खोनादों।
औ फोराननानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जेब्ला ना गोराना मोजाङै रानो अब्ला जों बेखौ ओ जोंनि खाथि खाला न'नि उसुंलाफ्रावनो मोननाय ओ थास' बिफां थास' बिफांनिफ्राय जि ओ बिसं मोनो बे बिसंखौ लानानै मोननैजों ज' खालामनानै जों फार्स्टआव मोजाङै गुन्दै खालामनानै दैेगलिनानै लाग्रोनाय जायो आरो अ वालाव फाय देनानै गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव देखांनानै अ एसे दै सारसनानै आमथा आमथा खालामनानै लानाय जायो नाफामनि जि मिक्सार ना गोरान आरो जि थास'नि गन्दै बेखौहाय बिनि उनाव आखाइजों ला नेक्स्ट हमनानै ओ भयाम बा हास सुङाव माने सोनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो से दान बा नै दाननि उनाव अ बे नाफामा जाजानाय जायो आरो अ गोदो गोदाय बिदिनो बेजों लोगोसे माने नाफामखौ जोङो अ न'खरारि जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय हिसाबै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन
औ औ
आथिखालाव दा माने जोंनि सरखारारनि गोबां नाजानाय आरो बिथांमोननि जि हाबा मावनाय बिनि गेजेरजों जोङो अ जोंनि हात हादरनि नेसनेल लेबेल बिथिङाव जोङो नाफामखौ जोङो सिनायथि होनो हानाय बायदि बुंनो थाङो बुंनो हायो आरो
औ औ
बर' माहारिनि मोनसे दोरोङारि जामुं हिसाबै जोङो अ सिनायथि मोननायखौ जोङो नुनो मोनसै
औ औ
दाखालि बावै सो माने जोंनि जि नाफाम जामुं बे जामुङा माने जि आइ टेक मोननो हादों जायनि जाहोनाव माने जों नाफामा बर'नि मोनसे आंगो जामुं हिसाबै माने दुलाराय मुलुगावनो मोनसे सिनायथि मोननो हानायखौ नुनो मोनदों आरो
नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोलाव मा रोखोमै नाफामखौ बानायनाय जायो एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन ना बिदिब्ला
औ औ
औ
जोंहा नाफाम होनोब्ला बर'फोरनि अ मोजांसिन एबा अ बयजोंबो मिथिजानाय नाफाम फाम अ नाफाम बाथोन‌‌ आरोंना अ जो अ जोङो अ मिथिगौदि बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने नाहा मैहा थांनानै माने जाबोग्रा अ सुबुं एबा हारि अ बेनि अनगायैबो जोंहा माने अ अ नाफामखौ माने बर' हारियाल' बानाया नाफामखौ माने गुबुन गुबुन हारि जोङो मिसिं बर' मिसिं आरो अ त्राइबेल राभा आ गार' आरो बेफोरबायदिखौ अ बेफोरबायदि हारियाबो माने नाफामखौ बानायो आरो ना बेनि अनगायैबो माने बि बिसिनि अ नाफाम बानायनायफ्रा माने एसेबां माने गोथाव जाया आरोना अ जोंनि बर'नि बायदि जानो नागिरा बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना लोगोसेयैनो माने अ बरफ फोराथ' माने गोदोनिफ्रायनो नाहा मैया थांनानै माने जाबोग्रा नालाय आ बेनि बेलायावहाय जोंहा अ बर'फोरा माने अ नाहा मैया थांनायनि उनावहाय जोङो अ खायसेखौ अ खावसेखौ जाबाय आरो खावसेखौ फानबाय बेफोरबायदिनि अनगायैबो माने अ आग्लायनायखौ जोङो माने अ नाफाम बानायनो थाखाय दोनोमोन आरो अ नाफाम बानायनायाव जोंहा नाफोरखौ होनोब्ला जोङो ना फिथिख्रि अ बेफोराव जोङो नाफाम बानायनो थाखाय माने मोजांसिन जायो आरो ना एबा गोथावसिन जायो जोंनाथ' नाफ्रा गुबुन-गुबुन दङ जेरै नाथुर दङ अ आरो ना गोरि नास्राय ना बालाबाथिया बेफोरबो बेफोरबो दं आरो बेनि अनगायैबो जों माने ओ ना फिथिख्रिया माने साबसिन जायो आरोना ना ना नाफाम बानायनो थाखाय माने जोंहा नाफोरखौ मोजाङै बिफोरखौ बिफोरखौबो जोङो सायनांगौ
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा औ जोंहा थास'आ माने जोंहा माने थास'आ माने ओ गोबां रोखोमनि दङ थास' गुफुर थास' दुदालि थास' गोसोमफोर दङ आरो ना
औ
आरो‌ बेफोरनि बेलायाव जोंहा माने थास' गोसोमजों बानायोब्ला जोंहा गोथावसिन जायो आरोना थास'बो गोसो एबा गोथावसिन जानायखौ जोङो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो थास'खौ माने बिलाइखौ गारनानै आरो ओ जोङो थास'खौ गुदियावनो हास'नानै बिनि माने बिगुरखौहाय सैनानै ओ प्लाटिक बायदि जिहेथु बेहा माने बिगुर थायो बेखौ गारनानै माने जोङो सुनांगौ आरो सुनानै फोराननांगौ द'से बेनि उनावहाय माने जोंहा नाफाम देनो थाखाय गोदोनि दिनावहाय माने उवालाव देयोमोन आरो
औ
जोङो उवालखौनो बायनाय नुनो मोनसै आरो जेरै अन देनाय अन नाय बायदिफोराव जोंहा उवाखौनो बाहायजोबोमोन बेनिफ्राय जोङो उवाल ओ नाफाम बानायनो थाखाय नाफोरखौ जोङो मोजाङै देग्लिनांगौ जायो एफा-एफा खनसेनो बुरजा होयोब्ला माने जोंना गेब्लेया आरोना गेब्ले चान्स थाया बिदिनि थाखायनो माने एसे-एसे होनानै जोङो नाफामखौ देनाय जायो आरो
औ
मोजाङै देखांनानै लाखांनायनि उनावाय जोङो थास'खौबो देनाय जायो थास' बो देग्लिनाय जायो बेनि उनावहाय माने मोननैजों ज' मिलायनानै ओ ना गोरान देनाय आरो थास' देनाय बेफोरखौ जोङो ज' मिलायनानै मोजाङै देग्लिनांगौ जायो आरो देग्लिखांनायनि उनावहाय जोंहा माने ओ औवानि हासुं औवानि हासुं आरो जोङो औवानि हासुङाव गोदोनि दिनावहाय जोङो सोनायखौ नुनो मोनोमोन औवाखौ ओ फारसे गान्थि लानानै फारसे गान्थि लाया लासिनो हास'नानै संनानै जोङो सोनायखौ नुनो मोनोमोन आरो औ आरो लोगोसे गोबां बिदिनो जखानि जखायै जोङो सोनानै माने गोबां मोजाङै खाथनांगौ जायोमोन आरोना प्लास्टिक गांनै गांथाम जाबनानै जोङो खाथेनानै दोननांगौ जायो आरो बार हाबोब्ला माने जोंना नाफामा बार हाबोब्ला माने जोंना नाफामा मोजां जाया आरोना
औ
खोनादों ना नोंथाङा औ -औ बार हाबोब्ला जोंना माने नाफामा मोजां जाया आरो बिदिनो औवा हसुं आव होनानै दोनो आरो ना जेरै मोननै बा मास मोनथाम बिदि दोननानै बेखौ जोङो मोजां जायो आरोना गोथाव जानाय जोङो नुनो मोनो औ दानि बेलायाव जोङो नुनो मोनबावदों ग्लासनि जे भयाम मोनोना बेवहायबो जोङो सोनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो औ आरो बिदिनो नाथामखौ बर'फोरा बानायोमोन आरोना लोगोसेयैनो जोङो नाफामबो जोङो गोबां जौगानायबो जोङो नुनो मोनदों ओ दानि बेलायावहाय माने गोदोनि समावहाय जोङो ओ नाफामखौ जोङो एसेबां गोबांबो जौगानाय नुनो मोनामोन दानि बेलायाव जोङो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों ओ बोरै होनोब्ला जोङो दानि बेलायाव माने बर'फोरनि गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्ट बायदि बायदिफोरावहाय जोङो गोबां ओ जोङो मोनजानायखौ नुनो मोनसै आरोना आरो बयजोंबो सिनायजानाय ओ नाफाम होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो सिनायो जे ओ बेफोर माने बर'फोरनि खाजा एबा ट्राइबेल हारिफोरनि खाजा औ बेफोरखौ माने गोबां हारिफ्रानो सिनायसै आरो ना आरो गोब गिदिर गिदिर बिदिनो हटेल बायदि रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदियाव माने ओ जानायफ्रावहाय जोङो मोननो हासै आरो औ आरो लोगोसे ओ बर'फोरनियावल' नङा गुबुन गुबुन हारिफोरनियावबो जोङो नुनो मोनसै ओ बांगाल हारसा मारवालि बेफोरबायदियाव माने नाफामफोर होन होननायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो
औ
औ नो माने गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोन ओ बिदिनो सोलायनाय हेलौ नोंथां
औ खोनादों
गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों माब्रै होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय माने ओ ना नाहा मैया थांनाय नाहा मैया थांनानै माने नाफोरखौ जोङो गोबां मोननो हायोमोन आरो ना ओ गोदोनि समावहाय ना फ्रा बुरजामोन आरो ओ एसे एसे ओ गुरबानो माबानो जोङो नाफोरखौ मोननो हायो नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा नाफोरखौ खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो ओ खम जाबाय आ नाहा मैया थांग्रा आ सुबुंफोराबो खम जाबाय
औ
बेनि बेलायावहाय जोंहा सोलायनाय नुनो मोनदों गोदोनि समाव नाफाम खौ जोङो गोबां बानायनायखौ नुनो मोन आरो दानि
औ
बेलायावहाय जोंहा ओ लोगोसेयैनो जोंहा नाहा मैया थांग्रा सुबुंफ्राबो गैला नालाय आरो नानि दानि बेलायाव जोंहा खम नुनो मोनसै ना फोरखौ
औ नंगौ
सोलायनाय होनोब्ला गोदोनि समावहाय नाया ओ गोबांमोन नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा ओ खम जाबाय बिनि उनावहाय ओ नाहा मैहा थांग्रास सुबुंफ्रा गोबांमोन नाथाय दानि बेलायावहाय खम जाबाय बाय आरो
औ
दिनावहाय माने ओ बर'फोरनि गामि गामियावल' नाफोरखौ मोनदोंमोन आरो दानि बेलायावहाय ओ बयजोंबो सिनायनाय जाबाय आरो ओ गोजौ ओ थाखो ओ जेरै ओ रेस्टुरेन्ट हटेल बायदि बायदि बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय आरो ओ बर'फोरनि गेजेराव माने मुंदांखा एबा जि आइ टेक मोननाय जाबाय औ औ गो गोजोननाय थाबाय होनोमबा नोंथां जोंनि बर'फोरनि नाफामनि सायाव सावरायनो मोननानै औ दे होमबा। दनोथलायनोसै।